औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों बेरायनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे
ओ ओ जोङो मिथिगौ बेरायनाय होननानै बुङोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनायखौ दा बे दावबायनाया फिसाबो थायो गिदिरबो थायो आरोना अब्ला।
ओम
जोङो
औ औ
नोंथाङा दावबायनानै मोजां मोनो ना।
औ आं दावबायनानै मोजां मोनो।
ओ बेबायदिनो दावबायोब्ला जोङो गोबां सोलोंथाइनि बागै ओ मोनथिनो हायो। बेनिफ्राय जोङो माखासे सोलोंथाइ। खौ सोलोंनानै लानो हायो। अ दा बेबायदिनो जों फिसा दावबायनायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नोंथां।
ओं औ।
फिसा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो अ जेनेबा जोंनि जोनोम जायगानिफ्राय बा जों जाय जायगायाव ओ अराय थायो। बिनिफ्राय एसे खाथि खाला एबा गावनि रायजोआवनो दावबायनायखौनो जोङो फिसा दावबायनायाव हमनानै लानो हायो बेनिफ्राय बेयो ओ सानसेनि गेजेरावनो एबा साननै बिनि गेजेराव दावबायनाय बेखौ जोङो हमनो हायो आरो अब्ला ओं नो बेबायदि नोंथाङा माब्लाबा दावबायफेरदोंना?
औ आङो आङो दावबायनानै मोजां मोनग्रा सासे सुबुं बा मानसि ओ दावबायनाया आं बयनिख्रुइ बांसिन आङो बेरायनाय बा दावबायनायखौ आं मोजांसिन मोनो बिनिखायनो आङो ओ बिदिनो सम सम बहाबा उम मोजां जायगा बा ओ समायना जाय गाबा बेराव बेरायथावना जायगा बा दैमाफोर आं बिदियाव दावबायबाय थायो आरो सम सम लोगोफोरजों आरो ओ बिनिफ्राय बेफोरो जाबाय ना ओ जोंनि फिसा फिसा माने फिसा दावबायनाय आरो बेफोरो एसेबां गिदिर नङा आङो गिदिर ओ बा जिनेबा गोजान जायगायाव दावबायनानैबो आं जोबोद मोजां मोनो बा ओ मानो मोजां मोनो होनोबा जोङो माने बा बहाबा मोजां जायगायाव थांनानै बा बिनि बे बेफोर बेफोराव बेलेग बा गोदान बुस्थु नुनाय बा माबाफोर ओ जोंनि मेगनाव नांनाय बा गोसोआव नांनाय बुस्थुफोर नुयोबा जोंनि गोसोआ मोजां मोनो आरो बिनि खायनो बे गोजान दावबायनायखौ मोजां मोनो आरो नुथायनिफ्राय साबसि दावबायनान दावबाय बाय थानाय समाव आं मोजां मोनो आरो माने जा जेन' बा जोङो माबा मोनसे नायनो थाखायसो जों दावबायो नालाय ओमफ्राय बे नुथायनिफाय साबसिन आं दावबायनायाव मो दावबायनायखौ आं मोजां मोनग्रा मानसि आरो माने उम नोंथाङालाय माबायदि सानो?
औ नोंगौ जोङो बैयाव दावबायनानै माखासे ओ मोनथि मोनै खोथाखौ मोनथिनो मोनो ओ बिनिफ्राय माखासे खोथाखौ सोलोंनो हायो जेरैहाय बै दावबायहैगोन बै जायगानि ओ माखासे थासारिफोर खौ जोङो नायनानै बिनिफ्राय बेयावो माबा मोजां सोलों थाव वना दङबा बे जों सोलोंनानै फैनो हायो आ गावनि जायगायाव बिखौ बेबायदिखौहाय बायफै नो हायो आ बेनिफ्राय आर रो दावबायनानै जोङो बै जायगानि माखासे कालचार समाजारि थासारि बेखौ जोङो मोनथिनो हायो ओ बेबायदिनो
नोंथाङा आ मोनसे बेफोरबायदियाव दावबायनानै मोजां मोनो नङा होमबा ओ बिनि ओ नों दैमा जिङाव बेराय हैयोब्ला बेराय हैयोब्ला जोङो बै दैमा जिङाव मा मा अ जिब जिबि फैयो एबा बै दैमा जिनि थासारिया माबायदि बिनि बारहावाया माबायदि बेफोरखौबो जोङो मोनथिनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां ओम ओ जों जोंनिथिंजाय बिदि जोंनिथिं दावबायनो थाखाय गोबां जायगाफोर दङ ओ दोरों धोरोमारि दाबा दोरोङारि आरो ओ मुलुगनााङारि बेबायदि दावबायनो दावबायग्रा जायगाफोर दङ आरो जोंथिंजाय दा दाखालि बावैसो गोदानै खुलिनाय दङ बा गोदो गोदायनिबो दङ आरो दैमाफोराथ' नायनो बा हाजोब फोरा जोंनिया हाजो खाथि जाहैबाय नालाय आरो हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनाय बेफोरखौ ओ नायनो समायना बा मोजां नुयो आरो मोजां नाङो बेफोराव थांनानै गोबां मानसिफोरानो दावबाय फैयो दुगैलां ओ आरो फेमिलिजों एसे ओ टाइम सम सम स्पेन टाइम स्पेन्ड खालामनो फै औ बेबायदि फैनानै नै बिसोरो ओंखाम बायदिसिना बिदि संना जालाङो आरो माने उम जोंनि जिउआव ओ जेसे बिबां खामानि हाबा हुखा थाबाबो माने बेरायनाया गासिनिबो थाखाय मोजां मोजां आरो गासिनिबो गासिबो बेरायनानै मोजां मोनो होननानै आं सानो आरो मा बे ओमफ्राय ओ नोंथांमोननिथिं औ नोंथांमोननिथिं आरो बेबायदि बेरायग्रा जायगा ओ बा ओ एसे मुंदां मुंदांखा जायगा बेबायदिफोर दं नामा नोंथांमोननिथिं
औ ओ नंगौ जोंनि साखाथि फाखाथियावबो बेफोरबायदि ओ बेरायथावना जायगाफोर दङ जेरावहाय माखासे ओ खाथि खालानि मानसि फोराबो फैनानै बावहाय सम बारो हरफैयो गोजोननाय लाफैयो। लोगोसे गुबुन हाद दरनि मानसिफोराबो फैनानै नैबे जोंनि साखाथिनि दावबायग्रा जायगायावहाय फैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बिस बिसोरो माब्लाबा लोगोफोरजों फैयो आरो खायसेबा न'खरैनो। फैनायखौ जोङो। नुनो मोननाय जायो बिसोरो फैनानै बेवहायो खायसे खायसे लोगोफोरजों फैनाय एबा स्कुलफोरनिफ्राय पिकनिकफोर फैनो हायोना। बेफोरजोंहाय लावखार ओंखाम जाब फैनायखौ जोङो। नुनो मोननाय जायो आरो। रो बेनिफ्राय नैबे जोंनि साखाथिनि दावबायग्रयाव ओ हर थानायनि थाखायबो माखासे सुबिदाफोरखौ दासिम बानायनो हाबाय जायनिखि गोजाननिफ्राय दावबायफैयो बिसोरो जाहाथे बेवहायो। थांफिननो हायैयाव हर थानानै अख अखानायै थांनो हानाय बायदि। बिदि आरो
औ उम
बेबायदिनो नोंथांमोननि साखाथियावहाय गोबां दावबायग्रा दङ होननानै बुंदों बिदिनो बबेबाफोराव पिकनिक स्पट दङब्ला बिनि साखोन सिखोननि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना? माबायदि जायो।
ओ जा बे जेन'बा पिकनिक स्पट बा पि पिकनिक जाग्रा जायगा ओ बेफोरखौ बिनि जायबा। बेखौ सामलायगिरि बा बिनि उम ओ गाहाय मासिगिरि मा होनो बेखौ मालिक आरो बेयो माने औ दै दैदेनगिरि बियो बेखौ ओ जोथोनै लाखिनो बा बिनि थाखाय ओ माखासे बिदिनो खा ओ मावनाय माखासे खामानि मावना दोनो बे जेन'बा ओ दाखोर जायैनि थाखाय बा साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय। ओ जायगा जायगा ओ दाखोर दोनग्रा बा दाखोर जुथुमना दोनग्रा डास्टबिन दोननाय बा ओ माखासे बुस्थुफोरखौ आइजें आयलाफोरखौ ओ बेहाय एलाव होय लांनो होयै बेफोरबायदि साखोन सिखोनै दोननाय आरो जेनेबा बेरायग्रा जायगा नालाय एसेबाबो उम जे बेहाय बेरायनो थांग्रा मानसिफोरा सानखागोन माने बिदि बायदि। साखोन सिखोनै लाख खिनांगौ बेहाय गासिबो बेरायफैयो मायो। बेबायदि आरो माने एस बिदि ओ मुलुगनाङारि बेराय बेरायग्रा जायगायाथ' एसेबाबो ओ मोजां जायगायाव थायो नालाय। बिदिनो सुबुंफोरा माने गाव गावनो साननानै बिफोरखौ ओ जा मैला खालामनाङा बा लेथ्रा बुस्थु खालाम लेथ्रा खालामनाङा होननानै गाव गाव साननानै बेबायदि खालामखायो आरो माने ओ देसिब फ्लिन बा माबाखौ खम खोथाफोरखौ मानिनानै बे जायबा दाखोरफोर बेफोरखो डास्टबिनाव गारनानै गालाङो आरो।
औ जोबोर मोजां। बे जोंनि आबहावाखौबो साखोन सिखोन लाखिनायाव मद दद खालामो। ओं बेनिफ्राय बेनि कमिटिया ओ बेफोरबायदि आयेन दाना होनाया जोबोर मोजां जादों लोगो जे डासबिन बानायनानै होनाया मोजां जादों मानो होनोब्ला ओ गोजाननिफ्राय थांनाय मानसिफोरा बबाव गारगोन बबाव मागोन जायो नङा होम ब्ला ओ जेब्ला डास्टबिनखौ नुगोन अब्ला बिसोरनि गोसोआवहाय ओ साखोन सिखोननि खोथायाबो गोसोआव बेरखांफैयो आरो बे डास्टबिनखौ बाहायनो बिसोरहा आइडिया मोनो आरो।
ओं औ।
उम बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नसै।
औ दे जागोन दे।